नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां औ
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा
आं दा जिरायनानै दं नोंथां
अ आंबो जिरायनानै दङ नोंथां
औ
नोंथांमोननिथिं बोथोरा माबायदि जानानै दङ दा
ओ दाथ' जोंनिथिं ओ ओ दसेबा अखा हायो दसेबा सान्दुं मोनो बिदि जागासिनो आरोना दसेबा अखा जोमैखौबो बिदि
अ
बेखौनो दैज्लां बोथोर होनोना
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा बोथोरनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो हागोन नामा दा
औ औ बोथोर होनोब्लाथ' जोङो गोबां ओ आंथ' बोथोरनि नामखौ मोनथिजोबा खालि आङो ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर ओ बे मोननैखौल' बांसिन मोनथियो आरोना
औ
औ बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो ओ गोबां बिबांनि जोंङो अखाबो मोनो बिदिनो सान्दुंबो मोनो बिदिनो ओमफफ्राय जोङो मेसें बोथोराव जोंना गोजांनाय बोथोर जायो ना
औ नोंथां औ
औ गोजांनाय बोथोर
बिदिब्ला नोंथाङा बबे बोथोरखौ साबसिन मोजां मोनो
आं साबसिन आं साबसिनानो ओ म गोजां बोथोरखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरोना
अ
औ
नोंथाङा गोजां बोथोरखौहाय मानो साबसिन मोनो बेखौ
ओ बिदिनो गोजां बोथोराव माने ओ गोजां बोथोरावहाय जोङो ओ बिदिनो ओ जि जोङो बिदिनो रोजा जि एबा खुननि जि जोमनानै जोङो थाबानो जोङो गुदुं मोनो आरोना बिदिनो एसे एनै अरसायबानो जोङो देहाखौ जों मोजां मोनो ओमफ्राय जोङो गरम बोथोरावबा जोङो गोबां बिबांनि गरम जायो जेरै फेन ओ जोङो फेन लाबाबो बा एसि लाबाबो जों एसेबो गो गोजोननाय मोना आरोना बिदिनो गोजां बोथोरावबो जोङो कमबल जोमनानै थाबा जों मोजां मोनो बा जोङो जेकेट गाननानै जों थानो हायो ओमफफ्राय जों गरम बोथोराव बिदि लान्थि थाबाबो जों थानो हानाय नङा आरोना फेन लाबाबो जोङो
औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथाङा मा बोथोरखौ साबसिन मोनो
आङो बुंनो थाङोब्ला सम फैबोला मोननैखौबो मोननैबो बोथोरखौनो आं मोजां मोनो जेनेबा दैज्लां बोथोर बोथोर सफैयोब्ला दैज्लां बोथोरखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय मेसें बोथोर बा गोजां बोथोर सफैब्ला बेखौ बो आङो मोजां मोनो
औ
जेनेबा दैज्लां बोथोराव दा जोंहा आबाद मावनाय मुखुब जायो बयबो सुबुङानो जेनबा दैज्लां बोथोरनि अखाजों जोंनि बर' सुबुंफोरा
औ
जेनेबा आबाद फोथाराव आबाद मावहैयो ज' ज' थांनानै ज' ज' रंजा खुसियै आबाद मावो
औ
बेनिफ्राय जोंहा मेसें बोथोर सफैब्ला
औ
बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन गोथाव गोथाव मैगं थाइगं मोनो जोंहा आबाद मावनानै मेसें बोथोराव बेनिफ्राय मेसें बोथोराव जेनेबा अर सायनो मोजां मोनो आरोङो जेनेा लोगोफोर बा न'खरनि मानसिफोरजों अर सायनानै दसे सम खाथायनो हायो जोङो
सावरायलायनो मोजां मोनो आरोना ना
औ बेफोरनि थाखायनो आं मोजां मोनो आरो
औ औ नोंथाङा मिथिगौना दैज्लां बोथोराव मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो
औ
औ
गुबैयैथ' जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोर सफैब्ला दा दैज्लांनि अखाजों माइ आबादखौनो बांसिन मावो आबाद फोथारावहाय बेनि फ्राय न'आव जानो थाखाय जेनेबा माखासे मैगं थाइगंफोर गायो दैज्लां बोथोरनि जेरै बुंनो थाङोब्ला फोरला जिंखा
औ
बा सबायबिमा बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं गायो
औ
दा नोंथांमोननिथिं दा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन ओ जोंनिथिंसाय दा दैज्लां बोथोरावहाय गोबां गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै माइ आबादानो जाबाय माइ आबादावबो जों गोबां गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै रनजित माइ माइब्रा माइ जोसा माइ बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि जोङो माइ आबाद मावनाय जायो ओमफ्राय जोङो बिदिनो खुमब्रा बेफोरखौ भिन्दि बेफोरखौ जों दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो ना
औ
खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों औ
औ-औ औ नोंस नोंथांमोननिजोंजाय दैज्लां बोथोराव मा मा मा आबाद मावनाय जायो आरो मेजें बोथ फोथाराव मा मा आबाद मावनाय जायो खेबसेनो खोन्थानो हागोन ना
औ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ'
जेनेबा मेसें बोथोराव
औ
मेसें बोथोराव जानाय माखासे आबादफोर मावो जेरै टमेट' कफि बेनिफ्राय बेसर
औ
आरोबाव गोबां गुबुन गुबुन आबादफोर मावो दा गोसोआव फैयासै आरो नोंथां बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरावथ' दा न'खर न'खर जोंनि ओनस सोलाव बे मोननो थांनाय फोरला जिंखाफोरानो बांसिन मावनाय जायो बेफोरखौनो बेनिफ्राय खुमब्रा जोगोनथ बेफोरखौ बांसिन आबाद मावनाय जायो
औ
दा नोंथांमोननिथिं अखा हागासिनो ना दा
जोंनिथिंजाय दा अखा दहाय सानाव हादोंमोन दा गैथुला अखा
अ
आं एसे फोरमायनो सानोदि जोंं मेसें बोथोराव मावनाय आबाद बुङोब्ला जोङो ओ बिदिनो नोंथाङा जे बुं नांबाय ओ कबि आबाद बिदिनो ओ आलु तमितनि ओ खुसेर ओ जुखाम गम ओ बेफोर बायदिसिना आबादखौ जों मेसें बोथोराव मोननाय जायो आरोोना बांसिनानो।
औ
औ बिदिनो जोङो फुल कबि बान्दा कबि बेफोरखौ जों मोननाय जायो आरोोना दैज्लां बोथोरावबो जोङो ओ जिंखा ओमफफ्राय जोङो थायसुम होननाय नोंथाङा मिथिगौना थाइसुम
अ आङो नुयो्ला सिनायसिगोन नोंथां बेखौ
औ नोंथाङा बिदिनो ओ दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरनि मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा?
अ दैज्लां बोथोराव दा जोंहा न'आवनो खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ मोनजायो बेनिफ्राय बारियाव थानाय लेरख' थालिर आनारस बेफोरखौ आङो जानो मोजां मोनो।
औ औ
औ नोंथांमोना मा मा फिथाइ दङ न'आव फोरमायनो हागोन नामा औ
औ जोंनावथ' बारियाव फिथाइ मोननो थाङो जे जोंनाव बिदिनो आनारस मोनो। बिदि ओमफफ्राय थालिर गय बेफोरखौ मोननाय जायो आरो ना थाइजौ खान्थ हथाल बेफोर दं आरो जानो थाखाय।
अ
नोंथाङा बिदिनो फिथाइ सामथाइखौ बोथोरनि फिथाइ सामथाइखौ न'खरनि मानसिफोरजों जानानै मोजां मोनोना हारसिं जानानै मोजां मोनो?
औ फिथाइ बुङोब्लाथ' हारसिङैबो जानो मोजां मोनो आरो जयै जानो बो मोजां मोनो दा माखासे फिथाइफोरखौथ' हारसिङै जायोब्ला मुजिया बेनिखायनो जयै जायोब्ला जेखौ मोजां मोनो बेखौ जयै जानाय जायो आरो। जेरैहाय जोंहा बांसिन खान्थाल फिथाइ बा थाइजौ फिथ फिथाइबा आनारसखौ बांसिन जयैसो जानाय जायो।
औ नोंथाङा खान्थाल फिथाइखौ ओ मोननानै फोमोननानै जानो मोजां मोनोना गोथाङै जानो मोजां मोनो?
औ आङो मोननैखौबो मोजां मोनो नोंथां।
औ आंथ' दैज्लां बोथोरनि फिथाइ होनोब्ला आं बांसिनानो आनारस आरो आं थाइजौ फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो आरोना।
औ
औ आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो दं नामा?
दा समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां